औ
हेलौ औ औ खुलुमबाय
औ ओ गोजोन मोनाबिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय नोंथां
औ
दा नोंथाङा मा खालामामबाय दङ?
औ दा नोंथाङा ओरैनो दङब्ला नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथाङा सावरायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन दे नोंथां
औ दा होमबा ओ आङो आयदाखौ बुंनोसै ओ आयदाया जाहैबाय ओ दा जोंनि बर'फोरा मा मा ओंख्रि संनानै जायो दा बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना दा जोङो हाग्रा बंग्रानिफ्राय मा मा फख्रि नागिरनानै जोङो माबायदि बिदि माजों संनानै जायो माबायदि संनानै जायो बांसिन थावनाय मोनो बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां।।
दे औ दे फोरमायसाय
औ जोंथ' बुंनो थाङोब्ला खारै ओंख्रिखौ जानानै जोबोद मोजां मोनो खारै माने बिदिनो गोद थां मैगंखौ जमानो बेखौ मोननै बेखौ मोननै लगाय बेन्दोर सङोब्ला जोङो गोबां गोथाव मोनो जेरै बेफोर मैगंफोरानो जाबाय
खारै मैगं संनोबा जोङो ओरैनोबा जोङो आंथ' ओरैनो गोबां मैगं जानला मोनला सङो माने जायो होनना मिथियो नाथाय नामखौबो मोजाङै मोनथिया जेरै जोङो फाथो फाथो खारैखौनो बुङो जोङो फाथो मैगंजों जोङो खारै सङोब्ला जेरै जोङो फाथो मैगंखौ लागोन एसे बिनि उनाव जोगोनार बिजौ होदेरो बा जोङो जोगोनार बिजौ एसे खाना लागोन एबा जोङो जारि फोरखौबो होफानो हायो। बिनि उनावहाय ओम मोनसे माबा दङलै बेनि नामाखौबो आं मिथिया र'। मोन्थाय गोबां मैगं दं आरो बेफोरबायदिनो। बे नामखौनो बावजोबबाय आङो। फाय जोङो सजना बिलाइफोरखौबो सजुना सजुना जेरै जों फिथाइ जायोना। बे सजना फिथाइ जाग्रानि जोङो बिलाइखौबो जोङो खारै मैगं महरै संनानै जानो हायो। एबा जोङो बे बेखौहाय जोङो सजना बिलाइखौ जोङो संना जायोबा जेरै गथ' फिसा फिसाफोरनाव क्रिमि क्रिमि होननाय मोनसे एम्फौ बायदि जायोना बांद्राय गोदै दा जानायनि जाहोनाव अ क्रिमि क्रिमि बे बेबो जोंना बे सजना बिलाइखौ जोङो ओंख्रि संनानै जायोब्ला जोंना बे क्रिमियाबो खारो माने।
ओहोम गोबां गथ' उन्दै उन्दैनि बिमाफोरा बुंदों आरो माने क्रिमि क्रिमिया खारो बेखौ संना जायोबा होननानै। सजना बिलाइनिखौ बेनिफ्राय जोङो ओहोम। ओहोम बर' हारिनि मैगं जेरै नारजि अमा स सबाइ दाउ, सबाय साम' खुमब्रा हांसो बेफोरबायदिनो दंबावो आरोबाव
औ।
जोङो ओं।
जेरै जोङो हरावनो बारनानै हरावनो सिरिग्रा मैगं जेरै सेवालि बिब बार होनो बेखौबो जोङो जायो संनानै नाफोरजों संना जायोबा बुहुत गोथाव जायो।
नोंथाङा मोनजाफेरबायना सेवालि बिबारखौ?
औ औ मोनजाबाय नोंथां सिवालि बिबारखौ आं मोनजाबाय। बेखौ जोङो ना गोथांजों रदबनानै जायोब्ला जोबोर थावनाय मोनजायो। दा बेफोरो जोंनि देहानि थाखाय मोजां आरो सेवालि बिबारा एसे गोखा जि-जिहेथु जोंनो गोखाबो नांगौ नालाय दा थ' जोंनि गोबां सुबुंङानो सुगारनि प्रब्लेम गोलैयो दा जिहेथु जोंनि जानाय खायद'फोरा सोलायलांबाय नालाय दा बांसिनानो जोङो हाग्रा बंग्रानि गो खा मैगंफोरखौ जोङो जानो नागिरबांला ओ जायनि थाखाय जोंनाव सुजार नि प्रब्लेमा बा-बारा जायो आरो। औ।
जेरै आरो खारं बिबाराबो जेरै हरावनो बारनानै हर रावनो सिरियो जोङो बेफोरखौ जायो।
जेरै जोङो बेखौ खारै होनानैबो जानो हायो जोङो खारं बिबारखौ एबा थावजोंबो फ्राय एवनानै जायोबाबो गोथाव मोनो।
उम बिनिफ्राय जोंहा दंबावो
ओह जेरै जोङो हाग्रानिफ्राय नागिरनानै जायो होनबा माने बारि हारिनिफ्राय नागिरना जायो होनबा जोङो थास' थास' आथिंखौ जों जायो थास' आथिंजों नाजों एबा बयलारफोरजों जायोबाबो जोङो गोथाव मोनो। एबा जोङो हा